नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथाङाबो आंनि नोंथाङाबो आंनि बुंनायखौ खोनादों द
औ खोनादों नोंथाङा दा नोंहा मा खालामबाय दं
आङो
आं नोंथां उ गिबियाबनो आं सों नोंखौ मा ओंख्रि जाखो होनना सोंनिसै
औ नोंथां आं ओंखाम जाथ'वाखैमोन नोंथाङा जाबाय नामा ओंखाम
अ आंहा आंबो जाथ'वाखै जानो सम जाबाय उम खिन्थु जाथ'खै दे नोंथां होमबा आङो आंनि आयदानि सायाव
औ दे नोंथां बुंदो
नोंथांखौ आं औवानि बागै उ माने औवाया अबाव बाहायजायो बेफोरखौ सोंनो सानदोंमोन आरो रायलायनोबो सानदोंमोन एसे
औ नोंथां
नोंथाङा औवानि बाहायजानाय एसे खोन्था जागोन नामा
औवाखौ जों गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो जेरैहाय ओ-जोङो न' गो गो गोदोनि समाव जों बर'फोरा आरो गासिबो सुबुं माहारियानो ओ न' न' लुनो थाखाय न' न'नि देरा बानायनो थाखाय औवाखौ गुबैयै बाहायनाय जायोमोन बेनि उनावहाय आरो न'खौ जों बारि बागानाव ओ बेरा होनो थाखायबो बाहायनाय जायो लोगोसेनो औवानिफ्राय जों गोबां गोबां रोखोम खमिया आजें आयला मोननाय जायो जेरै बेबायदि जेखाइ खबाइ जेन अ बेफोरबायदिनो गोबां जेराव ना हमनो बाहायनाय जायो लोगोसेनो जों औवानिफ्राय ओंखारनाय औवा मेवाइ औवा गाजा गोरलैखौबो जों मैगं जानायाव बाहायनाय जायो आरो बिदिनो गोबां खामानि दं जेराव जों औवा खौ गुबैयै बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ दा नोंथाङा औवा मेवायनि नि रेसिपिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ नोंथां जों औवा मेवाइखौ बर'फोरा बांसिनैनो अनलाजों संनानै बानायनाय जायो लोगोसेनो औवा मेवाइनि आसारबो बानायनाय जायो जायखौ जों गोबां गोबाव बोसोरनि थाखाय बानायना दोननानै गोबां समनि थाखाय जानो हायो। दे बे आसार बुंनायाव आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों नोंथां, नोंथाङा आसारनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो।
अ आसारखौ औवा मेवाइखौ औ, जोंबो आसार बानायो। जोंहा न'खराव जोंहा मामिया आसारखौ बानायो आरो ना। ओमफ्राय बेखौ बानायनो थाखाय औवा मेवाइखौ ओ फिसा हाग्रोना लानानै नों बेखौ मोजाङै सुना लानानै बइल खालामनानै ओमफ्राय बेखौ सान्दुुङाव फोरान नांगौ। ओमफ्राय फोराननानैहाय नों बेखौ मोनसे थेमायाव दोननानै बेयाव थाव गुदुं सोनानै ओमफ्राय बेखौ बिदिनो स्टर खालामना दोननांगौ आरो ना ओमफ्राय नों उम नांगौ मस्लाफोरखौ होजायो ओमफ्राय बिदिनो गोथाव जायो। औ मेवाइया
औ औ जोबोद गोथाव जायोदां नोंथां होमबा न'।
औ मामिनि आखाइनि संनायाथ' गोथाव जायो। नाथाय जों बानायफेराखै आरोना। गावनि आखाइजों। नोंथाङा बानायो नामा?
आंबो बानायनो मोनफेराखै नोंथां बेनिखायनो आं नोंथांनाव सोंदोंमोन।
औ। नोंथाङा बा ट्राइ खालामजायो।
औ इयुनाव बानायगोनखौ आंबो सानो नोंथां।
औ। औ नोंथाङा दा सोंनो गोनां दं नामा आंखौ?
औ औ नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि बागै सोंनो दङो बे आयदायानो जाहैबाय दावबायनाय नोंथाङा अबावबाफोर गोजानाव जोंनि ओ आसामनि अनगायै आलादा रायजोफोराव बेरायनो थांनो मोनदों नामा नोंथां? जुदि नोंथां थाङा मोनदोंबा बेनि बागै एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ जों ओम रिसेन्टलि थांदोंमोन आरोना। सिक्किम होननाय जायगायाव बेयाव जोंहा मा बाबा आं थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव थांनो थाखाय जों फार्स्टआव ओ रङियानिफ्राय ट्रेन गाखोनांगौ ओमफ्राय औ। ट्रेनखौ सिलिगुरि सिम जों सिलिगुरि स्टेसनाव ओंखारहैनांगौ। ओमफ्राय बेनिफ्राय गावनि ओ प्राइभेट गारि नङाबा नों ओ गुबुन मानसिनि गारि भारा लानानै
औ नोंथां।
थांनांगौ जायो आरोना
औ नोंथां।
बे गारिया नोंना ओ सिक्किमसिम थांनांगोन? ओमफ्राय बे सिक्किमाव नों बुंनो थाङोबा उम उम मेरला बेराय बेरायनो जायगा दं। जेरै नाथुलाब पास, एमजि मार्ग, बिराद गोमोन नांथाव गोमोथाव जायगा दं आरो ना।
औ नोंथां औ औजोंहाय ओं।
नोंथांखौ बुंनो सानोखि नोंबो सानसे सम नोंसा न'खरजों बेरायहैना फै होननानै।
औ औ नोंथां आं इयुनाव बेरायहैनो मोनगोनखौ मिजिंथिबाय आरो नों थां बेवहाय ओ सिक्किम होननायस जायगायाव बोथोराबो माबोरै आरो जानाय थानाय बेफोरनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङा सिक्किमाव बेरायहैनो ओ इयुनाव प्लेन खालामोबा आं नोंथांखौ बुंनो सानगोनखि नों गरम गस्लाफोर लांफाखा होननानै मानोना बेवहाय जायगाया ओ थान्दा थायो नों गरम गस्लाफोर नङाबा बेयाव थांनाया मोजां जानाय नङा नों गरम गस्ला लांफाखा ओमफ्राय थानायाव नों हटेल मोनगोन ओमफ्राय बुंनो थाङोबा नों ओजोंहाय बर' हटेलबो मोननो हागौ बर' जोंनि गावनि हारिनिनो हटेल मोननो हागौ
बेथ बेथ' जोबोद मोजां मोजांनि बाथ्रा होमबा बर'नि हटेल मोननो थाङोबा
औ नोंथाङा ओमफ्राय बेरायनो थाखाय गारि बुकिं खालामनो हागोन ओमफ्राय बे गारि अनारनि मानसियानो नोंखौ गासै सिक्किमखौबो बेरायहोगोन आरोना
औ - औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा माबाफोर आयदानि बागै आंनाव सोंनो गोनां दङबा एसे सोंजागोन नोंथां
अ नोंथाङा न'खराव जिब जुनार दंना फिसियो ना
औ नोंथां जोंथ' जोंनि न'खराथ' मेनलि आबादजोंनो सोलियो नालाय आरो मेनलि जोंनि न'खराव दा मोसौ दङ बोरमा दङ दाउ दङो सैमा दंङो मावजि दङो ओ बेखिनियानो नोंथां आरो जेबो गैथ'वा
अ मोस मोसौनि गाइखेरजों माबा मा - मा जिनिस बानायो बेफोरखौ खोन्थालाय नोंथाङा
औ नोंथां जोंथ' न'आव मोसौनिफ्राय गाइखेर दिहुननानै बेखौ जों जोंनि एरियानि मोनसे बाजार जायो बेहाय फाननाय जायो आरो जों मोसौनि गाइखेरनिफ्राय गुबैयै गोबां रोखोमनि जानाय जानाय बुस जानाय मुवाफोर बानायनो हायो जेरैबायदि जों मिथिनो हायो गाइखेर दाखा पनिर ओं -ओं बेफोरबायदिनो आरो गोबां मुवाफोर दं जायखौ जों पनिरनिफ्राय बानायनाय गाइखेरनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां
औ नोंथाङा
औ
नोंथाङा पनिर जाना मोजां ना
औ मोजां मोननायालाय मोनो नोंथां नोंथाङा गाइखेरनि बानायनाय बुस्थुखौ जानो हायो ना हाया गोबांखौनो खोनानो मोनदों जे गाइखेरनि बानायनाय बुस्थुखौ जानो हाया होननानै
औ बुंनो थाङोबा गाइखेरखौ आं मोजां मोनो मोजां मोनो माने बिराद मोजां मोनो आरोना गाइखेर गाइखेरजों बानायनाय पनिर क्रिम आरो गायखेर दा खा बेफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो नोंथाङालाय
आंबो मोजां मोनो नोंथां
औ नोंथाङा दा ओ मायबाफोर सोंनो दं नामा आंखौ?
उ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ
आं दा ओ एसे सिगाङाव लेखा नायगासि सिनोमोन ओमफ्राय दा ओरैनो जिरायना दङ माने दा एसे गरम ना लाइ बोथोरा बेनिखायनो जों आं बाहेराव जनानै सेराव जनानै जिरायना दं
औ औ औ नोंथाङा न'आवनो थायोना न'निफ्राय एसे गोजान जायगायाव थायो फरायहैनो थाखाय
आं दा न'आवनो दंथ'यो जोंना भेकेसन सोलिगासिनो दं आंना एक्जाम जोबनानै दा आं न'यावनो दंफैथ'यो नोंथाङालाय?
आङो न'आव गै गैया नोंथां आङो दा फरायनो थाखाय ओ जोंनि ओ फरायसालिमानि हस्टेलाव दंफैयो नोंथां
अ नोंथाङा दा नयाव माला फैनो सानदो?
ओ नोंथां आंना एक्जाम ओ आनजाद सोलिबाय दङ बे आनजादाव आनजादा जोबखांनायनि उनाव जुलाइ जुलाइ मान्थ जुलाइ मान्थाव थांनो सानदों नयाव
अ नोंथाङा एगजामखौ मोजां होबानो होबानो जाबाय
औ नोंथां होगोन नोंथां
दे होमबा नोंथां आं दोन दोनथ'नोसै
औ नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय ग्राहाथे उनाव बो नोंथांजों राय्लायनो मोनो बेखौ आसा खालामबाय उनाव लोगो मोनगोनखौबो आसा खालामबाय नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
दे नोंथां बिदिब्ला दोनथ' दो
औ